औ हेल' नोंथां।
अ हेल' नोंथां मा खालामदों?
नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो।
अ। ओ नोंथाङा उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों सावरायनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो दे सावरायदो।
अब्ला ओ गोजान गोजान गोजोन मोनाबिलि गाहाम हामलायनायखौ जासि होबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
अ नोंथाङा उसुबिदा गैयाबा आङो दिनैनि ओ सावरायनाय आयदाखौ जागायदिनि नामा?
औ दे दे नोंथां जागायदो।
आं दिनै सावरायनो ओ नोंजों सावरायनो सानदोंमोन ओ जु ओ जि ओ सिरियाकाना नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आथिखालावथ' ओ सिरियाकाना होनना बुङोब्ला जोङो गोबां गाव गावनि जायगायाव ओ बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनो बे बेफोराव जों जोङो गोबां ओ जिब जुनारफोरखौ दोननाय नुयो जेरै ओ मो ख्रा मोसा लख्रा ओ जिबौ जि खासेयाव गो गोलेर
औ
दाउ दाउमा दाउसा नङा होमबा नोंथां ओ मै मै बैफोरखौ जोङो गासैखौबो माने बेफ्राव दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा ओइ आंनि साननायाव ओ बैफोरखौ ओ माखासे सुबुं माहारिफ्रा बा जोंनि सुबुङा बेफोरखौ बै रैखाथि होनो थाखाय ओ दोनदों ना माखासे मोनसे इन्जय बा रंजानायनि थाखाय बा सुबुं माहारिया नायनो थाखाय दोननाय जादों ना रां खामायनो बा जाय मानसिया जाय मालिगा बैफोरखौ बानायदोंबा दोनदों ओ बेफोरो रां खालामनो थाखाय दोनदों होननानै नोंथाङा मा होनना सानो दा बेफोरनि गेजेर हेलौ
अ बेफोरबायदि सिरियाखानाखौथ आंनि मोनथिनायाव माने ओ सरखारनिफ्राय मोनसे संरैखाथि होनाय बायदिसो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
माने हाग्रा बिफानाहाय बेफोरबायदि माखासे जिब जुनारफोरा जोंनिया आथिखालाव माने जोबलांनो हमबाय नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ
बैफोर जोबलां जोबलांनायनिफ्राय माने बे बेसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय म माने हाग्रा बिफान बा जोंनि सरखारफ्राहाय बेफोरनि सायाव नोजोर बोनानै माने बेफोर माखासे जिब जुनारफोरखौहाय रैखा खालामनानै दोननाय जादों आरो माने ओ बेफोरखौ ओ जोङो नायनानै बा जोंनि दा ओन्दै ओन्दै गथफोराथ जेनेबा लेखाफोराव टि भि फोराव राव बा मबाइलफोरनि गेजेरजोंसो बैफोर माखासे जिब जुनारफोरखौ नुयो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
बेखायनो माने बिसोरखौहाय मोनसे रुम जानाय बायदिनो बिसोरखौ माने मोगथां मुलुगाव ओ बैफोरबायदि माखासे सिरियाखानानि गेजेराव बेफोरखौ जेराव दोननाय जायो नङा होमबा बेवहाय माने जोंनि माखासे स्कुल फोरनिफ्रायबो मोनसे एक्सकास थोन होननाय बायदि लाङोना आरो माखासे रंजानायनि गेजेर जोंनो माखासे बेफोरखौ नायनानै सोलोंनाय बा बेखौ नाय माने मोखथाङाव नुनाय बेफोरबायदि जोंना माने नायदिंनो लाङो आरो बेखौ स्कुलनिफ्रायल नङा माने जोंनि माखासे बिमा बि फाफोराबो गाव गावनि गथफोरखौ बेफोरबायदि जायगायाव लांनानै माने रंजा होनायजों लोगोसे बे बेखौ माने नु नायहोनाय नाय होयो आरो माने
थारैनो ओइ माने माखासे गोमालांनो हमनाय जिब जुनारफोरखौ माने ओ जोंनि हाग्रा बिफाना संरैखा बा जोंनि ओ सोलिफुबाय थानाय बा सरकाजों लोगोसे ओ हाग्रा बिफान बेसोरजों लोग गोनांनानै ओ गोमालांनो हमनाय जिब जुनारफोरखौ ओ रैखाथि होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जेनेबा ओ बिसिनि जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा ओ एसे एनै ओ आदारनि थाखाय रां नांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो मा खालामो ओ बैफोरखौ ओ जि मानसिया बा नायनो थांदों बैसोरनिफ्राय ओ टिकेट सिस्टेमाव जोङो रांखौ लानानै बैसोरनि रां मोननायजोंनो जों बैसोरनो जानाय लोंनाय ओ मुवा बेसाद ओ बायनानै होयो जेरै ओ गुबुन- गुबुन ओ मोख्राफ्रा फिथाइ-सामथाय जायो नङा होमबा औ। गोलेरफ्रा जेरै बेदद ना बेफोरदि जायो लोगोसेनो मोसा सिंह बा जेरै ना बेदर जायो बैसोरनो नांगौखिनि खिनि आदारखौ बायना होनाय जायो ना।
औ-औ नंगौ नोंथां ओ बेफोर मोस सा लख्रा उम-उम जेरै जिबौ ओ माने आथिखालावहाय ओरैबायदि होननानै आं सानो नोंथां जेराव हाग्रा बंग्राखौ जों सुबुं माहारिया दान स्रांनानै जेराव गाव गावनि थानायनि थाखाय ओ न' फसंबाय सोरबा दारिमिन गायसनबाय बि दिनो गिदिर-गिदिर दारिमिनफोर गायसनबाय जायनि थाखाय माने बैफोर हाग्रायाव थानानै जिउ खुंग्रा जाय जिबिफो फोर बिसोरनि थाखाय माने थानो थाखाय ओ माने बिसोरनि थाखाय जायगाया गैया जालांबाय बिसिनि था बिनि थाखायनो माने बैफोर जिबिफोराहाय जेराव हाग्रायाव थानानै जिउ खुङो बिसोरो माने हाग्रा गैयिनि थाखाय खायफाया माने ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव फैनानै गामियाव थानाय ओ जा सुबुं अनजिमा बेफोरनि मान ने माखासे खहाफोरबो खालामो नङा होमबा
नंगौ खालामो ओ।
माने ओ सरखारा हाग्रा बिफानजों ओ सरखारा माने बै फोर जिबिफोरनि जिबफोरनि थाग्रा खुलि महरै माने बैफोर सि रिया खाना जायखौ जोङो जु होननानै बुङो बेफोरखौ माने बेसोरनि थाग्रा खुलि हिसाबै माखासे बिसोर जाय बायदि जायगायाव थानानै मोजां मोनो बेफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा बानायनानै होनानै माने बेखौ दोननाय जादों आरो माने जोंनि सुबुं ओ माहारिफोरनि थाखायबो मोनसे रैखाथि जादों बेजों लोगोसे
औ नोंगौ।
बेनि अनगायैबो माने जायफोरखौ माने सुबुं फोरा ओ जि माने हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैहुर खालामो बो मैहुर खालामनानै जायो जेरै जों खासेवफोरखौथ' जों मानसिफोरा जायो नङा होमबा
औ।
औ आरो मैफोरखौबो जायो बिदिनो गुबुन-गुबुन जाजानाय जिबिफोरखौ मैहुर खालामनानै जायो बिदिनो जानानै फोजोब लांनायनिफ्राय स संरैखा होनो थाखाय माने ओ बिसोरखौ सिरिया खानायावहाय दोननायखौ जों नुनो मोन नो आरो नोंथां।
अ थारैनो माने नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ। ओ गोमालांनो हमनाय ओ जिब जुनारखो संरैखा होदों आरो थारैनो। औ बेजों लोगोसे जोङो जेने बा बैसोरखौ जे जोङो ओ जि जोबथेसालि बायदि मोनसे ओइ सोरगिदिं बिसोरखौ बेंखननानै मोनसे जायगायाव बा मोनसे एरियायाव जों दोनो नङा होमबा नोंथां। औ बैयावहाय बिसोराबो ओइ बोसोरे बोसोर बा गोबां जुग-जुगनिफ्राय दंबोबाय थायो नाथाय बैयावबो बिसोराबो ओ जेरै ओ मानसि माहारिफ्राबो जेरै बेमार आजार जायो बेसोराबो बैसोराबो मोनसे ओइ गावसोरनि बैसोजों लोगोसे सम सम इसोराबो बेमार आजार जायो नङा होमबा बायदि बायदि गोबां भुगिनांगौ जायो। बैफोरनि थाखाय ओ बिसोरो माबा मोनसे संरैखा बा बैसोरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय ओइ जेरै मुलि बिजिनि माबा मोनसे सुबिदाफोर खालामनानै दोन दोनो नामा नोंथाङा?
अ बिनि बागैथ' आं इसिबां माने मोजाङै मिथिया नोंथां आंनि बायदिब्ला जेराव बिसोरखौ संरैखाथि होनानै दोनदों जहेथु ओ बिसोरो जुदि मा माबा मोनसे बेमारजों भुगियोब्ला नितस्य बिसोरो माने बिनि थाखाय फाहामथायनि थाखाय राहाखौ लायो खोमा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंगौ ओ बेफोरावथ ओ थारैनो बेफोरो थाखानांगोन नङा होमब्ला? ओइ जोङो जेब्ला ब्ला जिब जुनारखौनो संरैखाथि होनो थाखाय जोङो जेब्ला खामानि मावनोबा बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावदों अब्लाथ' जों बिसोरनि रैखानि थाखाय जोङो बिसोरनि देहाखौबो ओ नायबिजिरनांगोन ओ बिसोरनि जानाय ओ सानाय सुनाय ओ लोमजानाय नङा होमबा नोंथां? अब्लासो बिसोरनि औ बिसोरनि देहाया मोजां थाब्लासो बिसोरबो ओइ मा होनो माफानिफ्राय मा बबा ओ मासे मासेनि बेनिफ्राय बिसोर दावगालांगोन ओ दावगालांनो माने बिसोरो मा नङा होमबा?
औ नोंथां ओ नों औ खोनादों नोंथाङा खोनादों दायो नोंथाङा बिदिनो आसामनि बबे बबे सिरियाखानाखौ नायखांखो नोंथां?
औ दाथ' जोंनि आसामाव ओइ सिरियाखाना होनना बुङोब्ला जोङो गुवाहाटीयाव गुवाहाटियाव दं नङा होमबा नोंथाङा ओ जोंनि आसाम ओ ओमफ्राय जोंनि मानास
औ
ओ बेजों लोगोसे जोंनि ओइ आसामजों लोगोसे नांजाबनानै ओइ खाथि खालानि थानाय ओइ अरुणाचल प्रदेश बायदियाव दङ लोगोसेनो ओइ जोंना तेजपुरावबो जोंहा दङ।
औ
थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दाबनै दाबथामसो नायखांबाय नोंथां।
औ औ।
जों बैफोराव थांनानैबो नुबोदों ओइ माखासे ओइ जोंनि जायगायाव माखासे न'खरफ्राव नुयि ओ मुवा जिब जुनारफोरखौ जोङो बै सिरियाखानाफ्रावबा नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ बिदिब्ला सिरियाखानायाव उन्दै उन्दै माने गथ'साफोरखौ लांनानै नायहोनाया जोबोद गोनांना नोंथां?
नंगौ गोनां ओ जोङो गोदोनि समावथ' जों गावनि मेगनजों ओ बेफोरखौ नुनो हायोमोन, नाथाय दानि दिननि जि गथ' गथाय बिसोरथ' बेफोरखौ ओम सावगारिनि अनगायै जोङो गुबुन बिदि मेगनाव देखायनो हाला नालाय बेनिखायनो जों बैसोरखौ ओ सिरियाखाना जि जोङो जोबथेनानै दोननाय बैफोराव ओ लां माने देखायहैनो नोंथां बेफोरावहाय लाङोब्ला ओ बिसोरो गथ' गथायफ्रा गासैखौबो नु जोबनो हागोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ।
औ बिदिब्ला जोंना सावरायनाया समाबो जाबाय नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ साबायखर जासिबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।